औ नोंथां।
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथाङा। आं नोंथांनिसिम एसे सम मोनोब्ला मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
ओ बेनो जाबाय ओ जोंनि जिउ खुंनायाव बेफार फालांगिया माबोरै मदद होयो बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां हागोन। ओ दा बेफार फालांगि होनना बुङोब्ला जोङो जिउआव गोबां बेफार फालांगि खालामनो हायो बा फालांगि खालामनो हायो जों फालां गोबां रोखोमनि जों फालांगि खालामनानै जों जिउखौ दैदेननो हायो नाथाय फालांगि होनना बुङोब्ला आथिखालनि दिनाव जोङो मोजां गाज्रि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ औ नोंथां।
जोंनि इयुन जोलैखौ नोजोर होनानै एबा जोंनि फिउचारखौ जोङो नायनानै बा जोंनि इयुनखौ नायनानै जोङो गाज्रि फारसे थाङा लाबासिनो जोङो मोजां फालांगियाव आखाय होनांगोन एबा मोजां फालांगि खालाम खालामनो थाखाय जोङो जुजिनांगौ। एबा नाजानांगोन नङा होमबा नोंथां। अ दिनैनि दिनाव ओ गोबां मानसिफोरानो बायदिसिना रोखोमनि फालांगि खालामनानै गावबा गावनि गोसखौ दैदेनबोगासिनो दङ। जेरैहाय ओ जोङो कम्पिउटारनि फालांगि खालामनाय। मैगं थाइगंनि फालांगि खालामनाय जि जोमनि फालांगि खालामनाय। जानाय लोंनायनि फालांगि। खालामनाय बायदिसिना रोखोमनि गोबां सानस' हायै बुंस' हायै फालांगि जोङो खालामनो हा हायो।
औ औ
दा जोङो थांना थानोब्ला ओ जोंनि जिउआव गासैनिबो जिउआव माने बेबायदि जोंहा माने सोरखारि साख्रिखौ जोङो मोनबांनो थाङा। एबा सोरखारि साख्रिनिखौ जोङो माने दिनैनि दिनाव जोंहा मोननाया जोबोद गोब्राब। बेनिखायनो जोङो गावबा गावनि बि जिउखौ ओ गावबा गावनि आथिङाव गावनो गसंनो थाखाय खाय गावबा गावनि संसारखौ दैदेनलांनो थाखाय गावबा गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो थाखाय जोङो फालांगि खालामनो गोनां जायो। नाथाय बेखिनियावनो आं मोनसे बाथ्रा मख'नि जों फालांगि खालामनो होनना बुङोब्ला जोंहा हयथ' सोलोंथाइनि एसे गोनां थि जायो जों जुदि जिउ आव जेबो जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा जेबो सोलोंथाइयानो जुदि जिउआव गैयाब्ला जों फालांगि खालामनायाव जोंहा गोबां माने ओ अ माने गोबां जेंना नुजाथ
औ औ औ
जेरैहाय जोङो दानि दिनाव मायबा मोनसे मावनोबा जोंनो सोलोंथाइ नांगौ लोगोसेनो फालांगि खालामनो होनना बुङोब्ला जोंहा फालांगिनि सायाव एसे माने अब ओ जोङो गियान आरजिना लानो गोनां जायो। जेरैहाय नोङो कम्पिउटारनि फालांगि खालामनोबा गंस कम्पिउटार जुदि नों गला होनोब्ला कम्पिउटारनि बिसय नोंथाङा एसे रोंग्रोनांगोन नङा ओमबा।
औ औ औ
जि जोमनि फालांगि खालामनोब्ला नोंथाङा जि जोमनि सायाव एस से रोंग्रोनांगोन एबा गुबुननिफ्राय हयथ' नोङो बे फालांगिखौ मोजाङै नायनानै बुजिनानै लाग्रोनांगोन। बा सोंनानै लाग्रोनांगोन। अ दिनैनि बेलायाव जोङो फालांगि खालामनानैबो जोङो गावनि संसारखौ गाव दैदेनलांनो हायो। हायो एबा गावनि आथिङाव जों गावनो गसंनानै थायो दिनैनि दिना गोदान दिन एबा गोदान दिनैनि जुगा गोदान जुग। होननानै जों बुङो बे गोदान जुगाव आथिखालनि मानसिफोरा
गोबारैनो माने ओ जोंनि सहस उफाय एबा सहजैनो नो जिखिनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेखौ सहसैनो मोननायखौ हास्थायो। एबा मोननो लुगैयो। दानि दिनाव माने रां रुफाखौबो एसेबां नाया लाब लाबासिनो दानि मानसि फोर माने सहस खामानि एबा सहसै माने जानाय। जिखुनु राहाखौ नागिरो जेरैहाय नोङो बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलावबो मोनसे एबा गोबांखिनि फालांगि जों दिनैनि दिनाव खालामनो हायो। हाथाय बाजारावबो जोङो गोबां रोखोमनि फालांगि खालामनो हायो। आगोलनि दिनाव गामि ओनसो सोलाव फालांगि खालामनो हायामोन एबा गामि ओनसोलाव दखान बा गला होनो हायामोन। गोजान गोजान जायगायाव माने गामिनि मानसिफोरा थाबाय थाबाय थांनानै हाथाय बाजार खालामो। हैैयोमोन हाथाय बाजार खालामनानै थाबाय थाबाय फैयोमोन नाथाय दानि दिनाव जों नुनो मोनसै मा जुदि मोनोब्ला सेरावनो बेबायदि द खा गला एबा फालांगि गुबुन फालांगि खालामनायखौ जों नागिरो मानो होनना बुङो ब्ला दानि दिनाव समनि आंखाल मानसिफोरनि जि सोलिथाय बे सोलिथायाव समनि आंखाल बेखायनो दानि दिनाव मानसिफोरा लुबैयो मा थाबैनो जानाय जि खामानि बे खामानिखौ लुबैयो
औ औ
बै लेखायैनो दिनैनि दिनाव फालांगि खालामनायाबो जोबोरैनो माने गोरलै जानानै फैदों होन होन आं सानो आरो नङा होमबा नोंथां ओ दानि दिनाव फालांगि खालामनो होनना बुङोबा जोबोर गोरलै होनना बुंनांगोन खारन जोङो माने दानि दिनाव दिनैनि दिनाव गामियाव थानानैबो खायसे खायसे फालांगिखौ जों खालामनो हायो
औ औ नोंथा
अ मोनसे खोथा जुदि गिदिर फालांगि खालामनोब्ला जोङो मोनसे मा खालामनांगौ जोङो मोनसे गिदिर बाजार एबा नोगोराव जोङो दखान एबा गला होनो गोनां जायो गिदिर फालांगि खालामनोब्ला जाय बाजार एबा नोगोराव सहरावखि गोबां रोजा रोजा सुबुङा ओ माने बाजार खालामनो फैगोन बाजार जागोन थांलाय फैलाय खालामगोन गोबां मानसि थुबुर जानानै थागोन बैबायदि जायगायाव जुदि फालांगि खालामब्ला हयथ' नोंथांनि फालांगिया फालांगि खालामनाया ओह फालांगि खालामनानै हयथ' नोंथाङा एसे बुरजा रां आरजिसिननो हायो आरो नङा होमबा नोंथां दिनै जोंनि सेराव ओह मोनसे हाथाय दङ एबा बाजार दङ जाय बाजाराव दिनै ब्रैजौनिफ्राय बाजौ गलादारफोरा गला होयो एबा बेफार फालांगि खालामो बिनि अनगायैबो बिथांमोननो मैगं थाइगं बान बायनाय फाननाय आरो गोबां माने फालांगिरिफोर जों नुनो मोनबावो बेखायनो आं सानो मा फालांगि खालामनो थाखाय जोंनि सेराव जुदि बेबायदि हाथाय एबा बाजार थायो अब्ला फालांगि खालामनो थाखाय माने जोबोर सुबिदा जायो होननानै आं सानो आरो नोंथां ओ दा आङो मिथिनायाव बेखिनिखौनो बुंबाय आरो उनावहाय आङो आरो हय' थ खायसे खोथाखौ गोसोआव फैयोब्ला बुंबावगोन दा बे समाव आङो नोंथांनि सि बे फालांगिनि सायावनो ओ फंनैसो खोथा ओ फोरमायना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो
औ फालांगि होनना बुङोब्ला नोंथां फालांगि खालामनो थाखाय मोनसे ओ ओ हान्था मेला आरो बायदिसिना थांलाय फैलाय बे फोरनि खामानि बेफोर बेफोर माने हान्था मेलानि राहाया एसे मोजां जायोब्ला एसे फालांगि खालामनो एसे सहस जायो आरो ओ माने हान्था मेला गोजान गोजान लांनाय फालांगि खालामनो थाखाय खायसे मुवाफोर मोनसे जागानिफ्राय मोनसे जायगायाव लांनायनि थाखाय हान्थामेला बेफोर थाबा मोजां जायो आरो
हान्था मेला राहाया थाबा मोजां जायो आरो
औ औ औ
औ औ औ
बेनिफ्राय जों फालां औ खोनादों खोनादों बेनिफ्राय जों फालांगि खालामनानै माने जोंनि जिउ खुंनाय राहाखौ एसे सहस बनायनो हयो आरो आरो दानि जुगाव मरदान जुगाव माने बुंनो थाङोब्ला अनलाइन फालांगिया जोबोर जोबोर गोख्रैनो बारायबोगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानै नोंथाङा मायबा मोनसे बुंगोन नामा फोरमायगोन नामा आंनो बेनि सायाव
नि जुगैबो जोङो गोबां फालांगि खालामनायखौ दिनैनि दिनाव नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो अनलाइन फालांगि होनना बुंङोब्ला जेरै जोङो बुंनांगोन मा अनलाइन सारभिस एबा सि एस सि सेन्टार जायखौ जोङो आथिखालाव गोबां गामि एबा ओ बाजारफोराव टाउनफोराव नुनो मोनो नङा होमबा। दिनै ओ दिनैनि जुगा कम्पिउटारनि जुग होनना बुंनांगोन जाय जुगाव दिनैनि मानसिफोरा माने ओ खायसे खामानिखौ दिनै ओ जोंनि ओ मुलुगनाङैनो गोबां खामानिखौ जोङो अनलाइननि जुगैबो खालामनो हायो।
औ औ।
जेरैहाय मायबा मोनसे सारभिसनि थाखाय नोङो एप्लाइ खालामबा दिनैनि दिनाव अनलाइन खालाम नो हायो आरो बेजों लोगोसे जुदि मायबा मोनसे मुवा बेसाद जुदि नांगौ जायोबा नोङो बेखौ अनलाइनावनो जोङो बायनो हायो नङा होम बा जेरैहाय जोंनि आनलाइनाव जुदि अनलाइनि बाजार होना बुङोब्ला जोङो मेस्स' प्लिप कार्द आरो बेबा दिनो खायसे दङ बेबायदिनो गोबां जोंहा बाजाराव दङ जाय बिथांमोना जाय कम्पानिया जोंनो अनलाइनाव जुदि गावसोरनि नांनाय मुवाफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै जोङो जुदि बिथांमोननो जुदि पेमेन्ट खालामना हरोब्ला बिथांमोना जोंनो करियारनि थ्रुयै हयथ'। जायखि जाया मुवा बेसादफोरखौ जोंनो माने गथायो आरो बेबायदिनो आथिखालनि दिनाव गोबां बायदिसिना खामानिखौनो जों अनलाइनदों खालामनाय नुनो मोनो जेरैहाय दिनै दिनैनि ओ दि आथिखालनि दिनाव सरखारफोराबो जोंनि ओ गोबां सुबुंफोरनोनो एबा जेरैहाय आबादारि बिथांमोननो ओ पि एम किसाननि जोहै फैसा हरनाय बा बुरि एबा बोराय सुबुंफोरनो जेरै बृद्ध' पेेनसन होनाय बा फिसाय थैजानाय हिनजाव फोरनो जेरैबा अरुनादय होनाय बे बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ माने ओ आयदाफोरखौ लानानै बा गोबां रोखोमनि मोनसे ओ मा होनना बुङो बेखौ आसनि दिहुननानै ओ रायजो राजाफोर खौ जेरैहाय खहाय खालामगासिनो दङ बैफोरबो गासैबो माने अनलाइननि जोगैनो अनलाइननि जोहैनो जायो होननानै आं सानो आरो नोंथां नङा होमबा दिनै बेनि बादैबो बेनि बादैबो जोङो गोबांखिनि खामानिखौ आरोबाव अनलाइनै मावनो हायो जाय खौ आं दिनै बुंनानै बुंस'नो हाया नङा होमबा ओ दिनै आं दा बे समाव नोंथांनिसिमबो मोनसे सोंथि सोंनि नोंथाङाबो ओ बेबायदि जिउआव माबाफोर बेफार फालांगि खालामफेरबाय नामा बेनि बागै एसे बुंगोन नामा।
औ नोंथां आंबो आं खालामफेरबाय आं दासान्दि ओ बेफार फालांगि होनोबा आं दा गस्ला बायदिसिना बेफोर फालांगिखौ खामबाय दङ। बेफोरो बेफोर औ फोर अनलाइन अनलाइन आरो अफलाइन बियो मोननैबो मोजाङानो माबाया।
औ औ।
बेनिफ्राय जोङो बेफार फालांगि खालामनानै जोंनि न' न'फोरनि नांगौ बुस्थुफोरखौ जोङो लानो हायो आरो माने बे मोजां बेफार फालांगि खालामनानै।
औ।
औ।
नंगौ थारैनो। अ बिनि अनगायै औ औ औ। औ औ समा जोंना एसे जाबाय न' नोंथां बिनि अनगायैबो आंनों नोंथांनाव जोबथि सोंथि सोंनो नागिरदों बेनि अनगायैबो नोंथाङा जे जे बेफार खालामो होननानै बुंबाय। थारैनो नोंथांनि जिखिनि फालांगि खालामनाय बेखौ खोनानानै मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों बेनि अनगायैबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ बेफार फालांगि बेफोर खालामामग्रा दङ नामा दङब्ला मा मा बेफार फालांगि खालामो एबा ओ मा आयदायै बेफार फालांगि खालामो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ औ नोंथां आं एसे फोरमायनो सानदों। ओ जोंनि जोंनि ओनसोलाव बेफार फालांगि होनोबा बांसिनानो जोंनि आबाद
औ।
आबादाव जा ओ जेरै जिंखा बायदिसिना बेफोरखौबो माने
औ
बायनानै माने फाइकारि सिस्टेम ओरै फाननायबो नुयो। आरो बेफार फालांगिजोंनो माने गोबां मानसिनि न'खरनि हालोदा सोलायो आरो औ।
अ दे बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबाय नामा नोंथां
औ औ दे नोंथा।
अ उननि समाव आरोबाव नोंथांखौ लोगो मोनोब्ला आरोबाव माबा मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनाय जासिगोन।
अ औ दे नोंथां दे जागोन।
अ दे बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम फिन खेबसेबाव जासिहरनानै। दिनैनि जोंनि जि सावरायनाय बेखिनिखौ बिदोंब्ला बेखिनियावनो दोनथोसै ना मा बुङो नोंथाङा।
औ दे नोंथां नोंथांनिसिमबो।
औ दे बिदिब्ला दोनथ'बाय नोंथां। मबाइल नामबारखौ